अ फ्रियैनो दङ ना
औ नोंथां फ्रियैनो दङ आङो
अ नोंथाङा फ्रिबा जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन
औ निस्सय सावरायनो हागोन
औ जे जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोबा जोंहा सबायजों साम' होनोबा गोबां फेमास ओंख्रि नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बिनि सायाव नोंथांजों मोननैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ नोंथां अब्ला आङो गिबियाव नोंथांखौनो आराम्भ' खालामनो थाखाय बे समायखौ होबाय।
औ औ जोङो सबबायजों साम' होनोब्ला गोबाङानो जानानै गोथाव मोनो आरो। गोबाङानो संनानैबो जायो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां थां
ओ गिबियावनो होनोबा साम'खौ जोङो बहा मोनो होनोबा जोङो साम'खौ बेफोर बेफोरबायदिनो दंग' बा गोरखायफोरावहाय खननानै लायब्लानो मोनो। जोंनि ओनसोलाव खोब एभेलेबेल साम'आ आरो आरो जोङो जुदि बेफोरबायदि खन्नानै लायाबाबो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लायबाबो जोङो मोननो हायो साम'खौ
नंगौ।
औ साम'आ जोंहा मोनथाम जातनि दङ मोनसे साम' लादाय होन मोनसे साम' गोलाव बा मोनसे साम' गुसुंबो दङ आरो जोङो साम' गोलावखौ मारोरै सङो होनबा जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो जोङो दंग'निफ्राय बा गोरखायनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो खननाय नानै लनानै न'आव हरसेबा हरनै सोमना दोनो जाहाथे बिनि मैला आरो एसे बालाफोरा साफा जाथों होननानै
नंगौ
औ बिनिफ्राय जेब्ला बे हरसेबनि उनाव जोङो बेखौहाय धाखोन होनोना बेखौ बेखौहाय जोङो बख'ग्रोननानै सायग्रोनानै लायो। बिनि उनावहाय जोङो बे थाखोनखौ बोखारनानै जि लानजायोबा खिथु होनो बेखौ बेखौ दाननानै लानांगौ जायो जोङो बेखौ दाननायनि उनावहाय मोजाङै होनोनांगौ जायो मोनसे मना बाथौफोर बेव लानानै बेखौ मोजां हुनांगौ जायो जाहाथे गोसोम कालारा खारनायनि आरो आ बिनिफ्राय
बेखौ हुखांनानै जोङो मोजां साफा खालामना होनानै जोङो। बिनि एसे मैलाया खारबावथों होननानै जोङो बेफोरबायदिनो
आंखौ खै बुस्थु नारें बा खोरदै होनानै जोङो एसे सोमहाबना दोननाय जायो आरो
उ
बिनि उनावहाय जोङो बे सबाया बेफोरबायदिनो मैला ओंखारदों होननानै जों सोमना दोननानै बिनि उनावहाय जोङो सबायखौ जोङो रेडि खालामना लायो खारै एसे होनानै बा खारै होआलासिनो जोङो रुनो हायो।
उ
सबबायखौ रुगोना लानानै बिनिफ्राय सबाइया जेब्ला गोदौवो एसे रुयो अब्ला। जों बेखौ सागंजों सानानै होयो आरो बिनिफ्राय साना होनानै जोङो बेफोरबायदिनो सबाय सबायखौ जोङो बेफोरदि खालामना लानानै बेनिफ्राय जोङो सारयावहाय थाव फियास होनानै बै साम'खौ मोजां सुफिननानै जोङो बेखौ एवफ्रामना ला आरो संख्रि गरनैसो होनानै बेखौ मोजां एवनानै जोङो रेडि खालाम खालामामना दोन्नाय सबायखौ जोङो बेयावनो होनानै होयो आरो
बिनि उ न बिनि उनावहाय जोङो मोजां गोदौहोयो बा खायफाया खारै एसे होयो आरो खायफाया खारै होआ आरो बिनिफ्राय बे गोदौब्ला जोङो बेखौ मोजांनो गोदौ हो बेफोरबायदिनो द ब ग दया बा म मसे मोदोमनायनि थाखाय होब्लाथाय बांसिन टेस्ट जायो आरो नोंथां।
नंगौ।
औ नोंथाङा नोंथाङा जाफेरबाय ना
थां जोङो जोंनि बर' कालसारावनो बियो दंखायोखाय जोङो रावबो माने बेखौ जाया होननानै जोङो बुंनो हाया बियो मोनसे जोंनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंखौ होनबोदों आरो साम' जायोब्ला मेगफ्राबो साफा जायो मोजां जायो होननानै जोङो बेफोरबायदिबो जोङो खोनाबोदों दिनै नोंथाङा गोबांथार फोरमायबाय नोंथांमोननि जायागायावहाय मा बेबायदि साम'खौ जायो जोङो मिथिगौ जे साम' दा साम'आ ओंख्रिया भारतनि गोबां ओनसोलफ्रावनो माने जानाय जायो आरोखि जेरै माने गामियाव बांसिन गामियारिफ्रा आरो हारिसायारिफोरा ओनसोलफ्राव ट्राइबेल एरिया जोङो बांसिन बे जानाय बे आदार माने मोनसे गोथाव जाग्रा आदार आरोखि बेखौ माने आ माने साम'खौ जोङो जेरै नोंथाङा खोन्थालांबाय माबायदि सङो मसलाफोर होनानै पियास सामब्राम गुफुर हायजें आरो गुबुन माने मस्लाफोर होनानै मुवाफोरजों बानायनाय जायो आरोखि साम' ओंख्रिखौ आरो बेखौ जोङो साम'खौ मोजाङै साफा खालामनाय जायो आरो बिनि उनाव गोथाव मस्लाफोरजों संनानै मोनसे मोजां आरो गोथाव ओंख्रि बानायनो हायो नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ
आरो गोबां मानसिफ्रा सानोदि माने साम' खौहाय जोङो बेदरखौ साम'नि माने साम'खौल' जोङो बे साम'नि मोदोमखौल' जोङो गोबांथार जायागायाव बे मोदोमखौल' बिसोरो माने एरख'नानै बेखौल' सङो आरोखि जोङो गोबां थार जायगाफ्राव नुनो मोनो जेरै जोंनि बर' ओनसोलावहाय जोङो साम'खौहाय नोंथाङा जेरै बुंदों दाननानै बानायो नाथाय अन' जाफ्राव दस माने दस्रा जायगाफ्रावहाय बेखौहाय साम'खौ रुगारनानै सिंनि मोनसोरो जायो आरोखि ना आरो बिदिनो नोंथांमोननि गामियावहाय साम'फ्रा माबायदि साम'फोरखौहाय नोंथांमोननि गामियावहाय लायो बा गुरो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनि ओनसोलाव मोननो थाङो जोङो साम'खौ साम' लादाय होनो ना जायखौ जोङो
उम
औ बेखौ मोननो थाङो आरो साम' गुसुं मोननो थाङो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो साम' गोलाव बे मोनथामखौनो आङो बांसिन नुयो आरो
उम उम
बिनिफ्राय आरो जोङो साम' लादायखौहाय जोंनि मेगननि थाखाय खोब मोजां होननायखौ जोङो नुनो मोनो खोनानो मोनो
जोङो साम'लादायखौ जोङो बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों एरख'नानै मोदोम खोजायो औ साम'लादायखौहाय जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मोदोम खौ एरख'नानैसो जानायखौ जोङो नुनो मोनो दै गुदुङाव होननानै बिनि मोदोमखौ एरखनानै ओ बेनि मेगन ओ मोनसे बारजा थायो बेफोरखौ जोङो साफा खालामना लाग्रोनांगौ जायो बिनिफ्राय संख्रि होनानै बै साम'नि बिजान बा बेफोरखौ खारनो थाखाय जोङो संख्रिजों मोजां हनानैसो जोङो बेखौहाय संनाय जायो आरो
जोङो साम'लादायखौहाय मैथा गोखै बा मैथा गोखाफोरजोंबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो मोदोमखौ एरख'नानै
ज
आ गोदोहायथ' बेफोरबायदि हटेलफोराव साम' ओंख्रि नो म सङोोना सङामोन आंथ' मिथिला दा दायोथ' खोब बेफोरबायदि बर'नि ओंख्रि बेफोरखौ गोबां मानसियानो गुबुन हारिफोरानो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि बर'फोरनि हटेलाव साम'जों स सबाय अनलाजों दाउ होनोबा गोबां मानसियानो दा जोब्बाय जोङो जानायखौ खोब नुनो मोनो आरो बेब